लौ औ खोनादोंब्ला?
औ खोनादों।
औ मा खबर नोंथां?
खबरा मोजाङैनो नोंथां। ओ गोजोन सानजौफुनि गोजोन हाम जासिहनो हाबाय। नोंथांनिसिम औ। दा जोङो ओ औ दे नोंथाङा बुं।
ओ जोंदा दान्दिसे दोरोङारि खेला गेलेनायनि बागै एसे सावरायगोन दा नोंथाङा अननानै एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दा ओ नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला आङो नोंथांनि सेराव एसे फोरमायना होननो सानदों। खेला गेलेनायनि बागै
औ दे फोरमायना होदो नोंथां ओ आंबो जाखिनि रोंगौ इखौ फोरमायगोन नोंथाङाबो आगोलाव फोरमायग्रोदो।
औ दा खेला गेलेनाय होनोब्ला नोंथां दा, खेला गेलेनाया ब बर' हारिनि समाजारि बा, हारिमुवारि आरो थांनानै थानो थाखाय खरं जानाय जिउनि मोनसे माने अनजानाय बाहागो आरो ना नोंथा
औ बर' हारिल' नङा गासिनिबो औ
औ औ औ गासैनिबो दा गोदो गोदो गोदायनो माने ओ बर' सुबुंफ्रा बा मिथिंगानि बारहावा आरो गामिनि गोजोन सायाव माने गावसोरनि गेलेनाय खान्थि आरो दोरोङारि। माने खेलाफोरखौ जौगाखांहोदोंमोन आरोना? दा बे गेलेनायफोरा खालि रंजानाय एबा, ओ सान गारनायनि थाखायल' नङा बियो माने, बे सुबुंफोरनि सावस्रि आरो गोहो बोलो आरो गोसोनि गियानखौ माने गोजोनै लाखिनायाव ओ बेयाव, बो माने खेला गेलेनाया माने हेफाजाब होयो आरोना नोंथां।
औ
दा ओ बर' समाजाव माने बा बर' समाजल' नङा। ओ गासै माबायावनो हादोरावनो माने खेला गेलेनाया, माने खौसेथि आरो माने माखास सियावनो सासेननि मोनसे गाहाय नेरसोन आरो ना नोंथां दा, माखासे ओ दोरोङारि गेलेनायफोर थायो बा बर' समाजाव माने गथ' गथाय,
माने ग'थ गथाय।
सेंग्रा सिख्ला आरो माने बायदिसिना सुबुंफोरा माने बायदि रोखोमनि दोरोङारि खेला गेलेयो आरोना? दा बेफोरनि गेजेराव माखासे, ओ मुंदांखा गेलेनायफोरखौ ओ गेलेनायफोर दङ। ओ फुटबल दङ क्रिकेट दङ। दा गोदो गोदायनि माबा खुथु गेलेनाय दङ। गिला गेलेनाय दङ बा।
औ
बायदिसिना गेलेनाय दङ दा। कुथु गेलेनायनि बागै एसे बुंनो सान्दों आं दा कुथु गेलेनाय होनना बुङोब्ला कुथु, गेलेनाया माने ओ ओ आथिखाल माने ओ, ओ काबादि बा माखासे ओ हुदुदु बेफोरबायदि आरोना? बेयाव ओ मोननै दोलो थायो आरो सुबुंफ्रा माने गावसोरनि ओ हां लाखिनानै माने ओ लामा बारनांगौ जायो आरोना दा बे गेलेनाया माने बेखौ आरो मोदोमनि गोहोखौ माने ओ गोजों बा गोरा खालामो आरोना नोंथां। दा माखासे गिला गेलेनाय दं बा गिला गेलेनाया जाबाय हाग्रायाव बारनाय मोनसे गेदेर बिफांनि बबेबा गुदुं बिखा आरोना दा बे गिला गेलेनाय बिखौ माने बाहायनानै मोगा मोगि जानानै माने खेला गेलेनाय जायो दा बेयो ग गथ' आरो सेंग्राफोरनि बयनिख्रुइबो मोजां गेलेनाय माने
माने आयदा आरो ना औ औ दा
बेनि गेजेरजोंनो
औ
बर' समाजावबो माने गोहो बोलो आरो सावस्रिखौ दिन्थिनो थाखाय माखासे ओ गोनां खेला गेलेनाय नियमफोर दङ ओ ओ थुनला गेलेनाय बा गामिनि सेंग्रा फोरनि गेजेराव माने बयनिख्रुइबो बोलो गोरा मानसिखौ सायख'नो थाखाय माने खुनला माने जुजियो गायनाय जायो आरोना दा बिनि गेजेरजों ओ जोंहा खेला गेलेनायजों लोगोसे सावस्रि खौ माबायदि लाखिनांगौ बा दोरोङारि खेलाफोर गेलेनायाव माने मोदोमनि गासै बाहागोआनो माने खामानि मावो आरोना जाय सुबुंनि बेराम आजारखौ माने ओ गोजोन दोननायाव आरो सावस्रिखौ गोख्रों लाखिनायाव माने हेफाजाब होयो आरोना दा खेला गेलेनायनि गेजेराव माने ओ गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव नाय बा अनलायनाय आरो गावजों गाव खौसेथि फैयो आरोना दा बेनि गेजेरजोंनो ओ बैसागो फोरबो फोरावबो माने बैसागो ओ फोरबोफोरनि समाव माने गामि गामि बे फोर दोरोङारि खेलाफोरखौ ओ बादायलायनाय माने फालियो बा फाथियो आरोना जाय हारिमुवरारि गोहोखौ माने ओ गोजोन बा गोरों लाखियो आरोना दा बर'फोरनि दोरोङारि खेला गेलेनाया माने खालि रंजानायल' नङा बेयो बर' हारि बा गियान आरो हारिमुवारि सिनायथि आरोना बा आथिखालनि जुगाव माने गथ' गथाइफ्रा माने मबाइल गेम एबा भिडिअ' गेम ओ बेफोरनि सायाव गोसो होनानै दोरोङारि खेलाफोरखौ माने ओ बोलांनो माने जागायदों आरोना दा बे मोजां हारिमुवारि गेलेनाय माने बेफोरखौ लाखिनाया ओ माने गोदान मिरुनि सुबुंफोरनो माने सोलोंथाइ होनाया बेयावबो गोनां बा खेला खेला गेलेनाया सोलिबाय थाब्लासो माने बर' हारिनि सावस्रि आरो हारिमुवा माने गोख्रोङै आवगायलांनो हागोन आरोोना
औ
दा नोंथाङाबो अननानै एसे जानो हागोन ना
औ आं द खेलानि बागै बुंनोसै दा क्रिकेट खेलाखौ बुंसै फार्स्टआव
औ औ
औ क्रिकेट खेलायाव टिम मोननै थायो जेनेबा सुटि मोनसेयाव टेन जोन थायो ओमफ्राय जि जोन थायो सा जि थायो मोननै मोननैजों लोगो नांनानै सा नैजि ज जायो इनिफ्राय अभारा जायखिजाया बेसे लायो बिदिनो हागोन अबा टुवेन्टि फिफटिन अवार बिदि गावबागाव बेसे लायो ना नोंथां औ ओमफ्राय बेयाव रान थायो जेनेबा खारनानै रान लानांगो बिदिनो बुनानै
औ
बलखौ बिराद आरो सासे आमपियार नांगो जेनेबा नायग्रा आउट जादों जायाखैफोरदि नायगोन आरोना नोंथां औ
औ औ
बिदिनो जायना राना बांसिन जायो ओमफ्राय ने मा ओ बास खाम नों होमबानिया देरहागोन बे जुदि खम मोनो बेनिसै रानामिया जेनगोन मोनसे टिमा बिदि जायो आरो
औ
उम ओमफ्राय आरो बिदिनो काबादि दोङो अनेक रोखोमनि दोङो जोलुर गेलेनाय दं आरो
दङ
जोलुर गेलेनायाव बल नांगोन बिदिनो ओ नोंथाङा मिथिना खैजोन थायो अब जोलुर खेलायाव टिमा जेनेबा हानजाया मोनसे हान्जायाव
मोनसे हानजायाव ओरैनो जिसेजोन थायो आरो ना उम मोननै हानजाजों ओ ओ नैजिनैजोन जोलुरनायाव मोनैजों दा बिनि ओ गेजेरजोंबो माने माखासे माने साइटफोराव थायो आरोा
औ
बयबो मोजां मोननाय आरो रंजाथाव गेलेनायनि मोनसे मोजां गेलेनाय आरोना ज दा बेखौ सर होननानैबो मिथिनाय जायो जां
औ
दा मोनफ्रोमबो हानजायाव माने नैजिनै गेलेगिरि आखाइ माने दांनो हाया आरोना बेखौ बा आथिं एबा जोलुरखौ गेलेनायाव औ
गोबां
औ औ औ औ औ बे बे गेलेनाया समैनो जोंना गुजि मिनिट बा गुजिबा मिनिट दावलागै थायो आरोना मोननै बाहागोआव राननाय जायो बेखौ दा गेलेनायखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय सासे गाहाय रेफारि थायो बेखौ सामलायनो थाखाय
ओ माखासे ओ जोलुर गेलेनायनिओ सुबिदाफोरबो थायो ओ बे जोलुर गेलेनाया सोरखौबा जुजिनो आरो ओ बोलो गोरा खालामो बेफोर सुबिदाया बिखौ गेलेनायफोराव माने औ गावसोर गावनि खामानि मावनाय आरो हानजायारि गोसो बाङो आरोना जोलुर गेलेनायाव
औ
दा जोलुरनि माखासे फिफा वर्ल्ड कापा माने मुलुगनि बयनिबो देरसिन रंजाफ गोथाव माने उत्स आरो ना नोंथां।
औ।
दा जोलुर गेलेनाया सुबुंफोरखौ खौसे खालामो आरो देहा बेखौ मोजाङै लाखियोबा मोजां खालामो आरोना नोंथां। बेखायनो ओ बे ओ जोलुर गेलेनाया मुलुगनि बयनिबो ओ बा बयनोबो बा बयनिबो गोसोखौ माने बोगथायनो हादों आरो नोंथां।
दा जोलुर गेलेनानै ओ माखासे सुबुंफोरा माने ओ माखासे ओ मुं मुंदांखा जानो हादों बा बेनि गेजेरजोंनो गोबां रां औ रां आरजि गिनो हादों आरो ना औ दा नोंथाङाबो मोनसे ओ-' फोरमायनो हागोन ना होननानै
औ दा आङो दाथ' वाल्ड काप जागासिनो दोङो ना नोंथां?
औ।
औ मा हादोराव जादों बेयो नोंथां?
हेल?
खोनादों ना नोंथां मा हादोराव जादों बे वारल्ड कापा?
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों।
हेल' औ दा नै ओ औ जोलुर गेलेनायनि माने ओ बेवहाय ओ जारिमिना माने जोबोद गोलाव आरो गोसो बोगथावथाव आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ। दा दा बे जोलुर गेलेनाया माबोरै जागायजेेनदों आरो ओ दिनैनि माने मुंदांखा अनसाय जानायखौ मोननो हादों आरोना नोंथां।
औ।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों। दा दि वर्ल्ड काप जादों नोंथां ओ अबाव जाब बबे हादोराव जादों बेखौ खोनथानो हागोन ना नोंथां?
दा वार्ल्द काप जानाया नोंथां जोंनिया आं एसे बारा मोजाङै मिनथिया आरोना नोंथां।
औ।
बे जानायखाय ना नों-नोंथाङा मिनथिगौबा एसे फोरमायना होलाय।
औ आंबो एसां मिन्थिया जायखिजाया नुबाय थादों आरोना आङो बारास आं नायफेराखै एसेबां गोबाव
औ आंबो मिनथिया दा ओ जोलुरा सुबुंफोरनि गोसोखौ खौसे खालामा आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
आरो बे गेलेनायनि माने गोलाव जारिमिना माने ओ आथिखा बो माने बेखौ मुलुगनि बयनिबो अनसेजानाय गेलेनाय महरै दाफुंदों आरोना जोलुर गेलेनाय
उम बे खेलाया जोबनो थांनाय नङा ना नोंथां?
औ औ औ नंगौ।
दा जियानो जाया मानो ओ दा जोंनिया समाबो जाबाय नङा ब्ला नोंथां?
औ नोंथां।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथां नोंनिफाय गोबां बाथ्रा मिथिबाय गोजोननाय थाबाय।
औ दे।